हेलौ नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। ब
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
आसा जोन हामबायसै आदसा नोंथाङा बे समाव दान्दिसे सम फ्रि नामा?
औ आंङो दायो फ्रिनो दं नोंथां।
आदसा अब्ला आं नोंथांजों दान्दिसे सम। आ फाम देनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा?
अ आदसा आदसा हागोन नोंथां हागोन हागोन।
गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम अब्ला आतसा नोंथां नोंथांमोननि साइतखैजाय ना नाफामखौहाय माबोरै बानायनाय जायो बिनि सायावहाय नोंथाङा आंनो एसे गुवार बाबैबाबो बा सुंथाबैबो फोरमायथिना हरनो हागोन नामा
औ हागोन नों हागोन औ बिदिब्ला आङो औ नोंथांनिसिम फोरमायहरनो दा ना नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' एखे बर'नि गोदो गोदायनि मोनसे बियो मुंदांखा होननानै जोङो बुंनो हायो
औ नोंथां
नाफाम देनायखौ नाफामखौ जोङो जोंनिथिंजाय ओरैबायदि देनाय जायो गिबियाव जोङो नाफामखौ देनो थाखाय ओ नाखौ जोङो सायनानै लाग्रोनाय जायो एबा खि गारनानै लाग्रोनाय जायो दा नाखौ खि गारखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै सुस्रानानै मोनसे गिदिर बा गुवार आइजेङाव जि जेराव जाजोबो बेयाव गिदिर आइजेङाव लानानै बेखौ सान्दुंङाव आरो लोगोसे अराव फोराननाय जायो आरो
आतसा अकेके दा बेनि गेजेरावहाय सान्दुं आरो अर होनानै बुंदों नङा होमबा नोंथाङा
औ औ
सान्दुुंङाव फोराननाय आरो अराव फोराननाय बे मोननै फोराननायनि सायावहाय माबाफोर फारागथि दं नामा नोंथां
औ दङ नोंथां मानो होनोब्ला दा गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा आबै आबौआ बुंबोनाय बायदियै जोङो मोननैयावबो अगदाबावबो आरो लोगोसे ओ सान्दुंआवबो फोराननाय जायो मानोना मोनसेयावल' जुदि फोरानोब्ला एबा अगदाबावल' जुदि फोरानोब्ला बा सान्दुङावल' जुदि फोरानोब्ला अब्ला नाफामनि जिथुनेखि गुन एबा नाफामा जिबायदियै मोदोमनांगौमोन बैबायदि मोदोमनाया ओंखारा होननानै गोदो गोदायनिफ्राय फोथाय नाय दङ आरो दा बिनिखायनो औ बिनिखायनो नाफाम खौ सान्दुंआवबो आरो अरावबो रानजासे फोराननाय जायो आरो नोंथां
अके
बेनिफ्राय फोरानखांनानै जेब्लानोखि ओ मोजाङै रानगोन अब्ला मोजाङै रानोब्ला बेखौ उवालावहाय देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो जेब्ला गुन्दै जागोन अब्ला बेयाव थास' आरो लोगोसे थास' नङाब्ला खुमब्रा बेफोरजोंहाय नाफामखौ देनाय जायो आरो देनाय समाव थास'बा खुमब्रा होनाय समाव नाखौ एसे एसे गुन्दैखौ होनानै थास'खौ एसे एसे होनानै देनाय जायो। मानोना खेबसेनो थास'खौ जुदि होनानै देयोब्ला अब्ला दै ओ ओंखारनानै नाफामा ग्लेब ग्लेब जायो अब्ला गाज्रि जानो माने चान्स थायो आरो बेनिखायनो एफा एफा थास'खौ होनानै देनाय जायो आरो थास' गोसो समजों देयोब्ला माने नाफामा साबसिन जायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो एबा फोथायनाय जायो आरो।
आससा आससा आस्सा ओरैनोथ' थास'आ गोबां एसे एनै बेलेग बेलेग जा थोनि दङ बा दा बिनि गेजेरावहाय थास' गोसोमा सबनिसाय बेस्ट बा हामसिन आरो नङा होमबा।
औ औ थास' गोसोमनि नाफामा माने मोजांसिन होननानै मिथिनानै लानाय जायो आरो।
अ' हो हो
बैफोरखौहाय नोंथांमोना जेनेबा थास' गोसोम आरो माखासे थास' बा गुफुर बा गोथां बे फोरखौहाय ओ देनानै नाय थांबायमोन नामा?
औ देनानै नायखांबाय आरो देनानै बेयाव माखासे फारागबो दङ आरो बेयाव माने थास'‌ गोसोम आरो गुबुन थास' जेरै गुफुर थास' होनो गुबुन थास' बेफोरजों आरो खुमब्रा खुमब्राजों देनाय बिसोरनि गेजेराव एसे दिफारेन्स दंलायो आरो। माने गोरोबलायो एसे दंलायो आरो आरो सबसे साब साबसिन होननानै बुङोब्ला जोङो थास'गोसोमजों देनायखौ साबसिन होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो।
अ हो हो हो ओरैनो ओ नोंथांमोननिखैजाय जे नाफाम नङा होमबा बे नाफामखौ बानायनाय आदबाथ' दा फ्राय नोंथांनिसिम देनायानो सफैनाय जाबाय नङा होमबा दा बेनिफ्राय गाहायैहाय ना नाफामखौ देखांनायनि सानबोसे उनावहाय जोङो बे नाफामखौ जाजानाय महराव मोननो हायो
अ बेयो जाहैबाय जोङो गिबियाव जों नाफामखौ देबाय नङा होमबा जोङो देबाय दा थास' गोसोम जों देनायनि आङो ओ जि मुलाम्फा पार्टि बेखौ आं नोंथांनो खिन्थाहरग्रोनो सानदों
औ
थास' गोसोमनिखौ जोङो मानो साबसिन होननानै बुंनाय जायो होनोब्ला थास' गोसोमजों देनाय जिखुनाखि नाफाम बै नाफामखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव मुलाम्फा गोनां जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो जेब्लानोखि गुजुयो गुजु सेमबाय थायोब्ला गुजुबाय थायोब्ला अब्ला बै थास' गोसो सोमजों देनाय जिथुनुखि नाफाम बेखौ बिदै फुदुंनानै लोङोब्ला अब्ला बै एसे एनै गुजुनायफोराबो खारो आरो दा बेनिखायनो थास' गोसोमजों बानायनाय जि नाफाम बे थास' गोसोमनि बानायनाय नाफामा जोंनि गुजुनायखौबो होखारनो हानाय बेहा गोहो दङ आरो बेनिखायनो जोङो थास' गोसोमजों बानायनायखौ साब साबसिन होननानै साननानै लानाय जायो आरो
अब्ला नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला जों थास' गोसोमजों देरनाय नाफामखौ जायोब्ला बै ना फामा जोंनि देहानि थाखाय मुलाम फागोनां आरो
औ औ नंगौ नोंथां ओं दा बेनिफ्राय जोङो थास औ दा जोङो जेब्ला देबाय देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामनाय जायो औवा हासुङाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो सोनाय समाव जोङो मोनसे जोथोन लानो ओ लानो गोनाङा बे बा जोङो थाल लानो गोनांदि जेब्ला जोङो नाफामखौ औवा हासुङाव सोगोन अब्ला जोङो नारसो नारसोहाय सोनानै जोङो दोननाय जायो गेजेराव बार हाब हाबनो मोनैबायायदि जोङो नारसो नारसोयै औ हासुङाव सोनानै दोननाय जायो जुदि गेजेराव बार हाबोब्ला अब्ला मा जागोन मैखुन बेरगोन एबा मुसिगोन जेब्ला मुसिगोन अब्ला बेयाव हयथ' जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनांबो। जानो हागौ मानोना मैखुन हारिया जाहैबाय बिस गोनां हारि होननानै जोङो साननो हायो दा बेनिखायनो जाहाथे खौ बार हाबनो हायै बायदि दि जोङो गोरायै। नारसो नारसो खालामनानै जोङो सोखांनायनि उनाव बेयाव जोङो गोरान थालिर बिलाइफोरजों जोङो माथेनानै सायाव हाखौ लिरथेनानै होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो दानसे गाहाम दोननायनि उननिफ्रायनो जोङो बेखौ जानो हानाय एबा बाहायनो हानाय जायो आरो नोंथा।
अ आचसा आचसा आचसा अब्लाथ' खोब गोजोनथाव नङा मोनथां आदसा दा बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि खैजायहाय बे नाफामनि माबाफोर मार्केटिं दा फालांगिनि सुबिदाफोर दं नामा?
औ दङ नोंथां। जोंनिथिंजाय ओरैनो साखाथि फाखाथि बिदिनो सप्तायाव खेबनै जों मिथिंजाय हाथाय जायो। जेरै समबार हाथाय हाथाय आरो बिस्थिबार हाथाय होननानै बुङो। दा बैफोर हाथायफोराव फानोब्ला माने बायो आरो। बेनिखायनो बानायनानै फाननो हायो आरो। थारमे दा जोंनिथिंजाय बेयो नाफाम होननानै बुङोब्ला बे नाफामा माने बेफार फालांगियावबो जोंनिथिंगाय जोबोद मोजां आरो। बेनिखायनो नाफामखौ देनानैबो फाननाय जायो आरो। आथिखालाव आरो औवा बिनि अनगायैबो ब्यामाव जों दोननायखौबो नुनो मोनसै नाथाय आंनि बायदिब्ला गोदो गोदायनि आबै आबौनि बुंनाय बायदिब्ला जे औवा हासु सुङावनो साबसिन होननानै बुंदों आरो मानोना नोंगौ जोङो दानि बायदि दानि जिथुनाखि सोलोंथाइ आदबनि जि मोननाय सोलोंथाइ मोननाय बेफोरजों जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नोंगौ भयामफोराव प्लास्टिकनि भयामफोराव दोनोब्ला बै प्लास्टिकनिफ्राय ओंखारनाय माखासे केमिकेलफोराबो बेजों फिनजथाय जाना नै हयथ' जोंनि देहानि खैफोद गोनांबो जानो हागौ बेनिखायनो मिथिंगायारि जे औवा हासुं बे औवा हासुुंआव सोनायानो जोङो साबसिन होननानै जों गनायनानै लानाय जायो।
औ खुब फारागथि दं नङा होमब्ला नोंथां ओरै औवा हासुङाव बानायनाय इनिफ्राय भयामफोराव बानायनाय नाफाम नङा होमबा? बिनि गेराव बुहुत आलदा आलदा नङा होमबा? ओरैनोथ' जों मि थिनाय बायदिब्लाथ' जेनेबा प्लास्टिकनि जि फोर बुस्थु बाहाया मानो बेफोर जोंनि देहानि थाखाय बुहुद
औ
हेंथा गोनांखा आरो नङा होम बा थ' बेजों लोगोसेनोबो आरो जुदि जोङो बै नाफामखौहाय आरोबाव बेयाव बानायबावोब्ला नङा होमबा हयथ' जों मोजां केसबो मोनाबो जानो हागौ नङा होनबा?
औ औ
औ दा नोंथांमोन थिंबो नाफाम बानायो नामा बा नाफाम बानायनानै फालांगि खालामनो हानायनि राहाफोर दं नामा नोंथांमोनथिंबो?
ओरैनोथ' दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि खैजाय हायथ' खुब खम माने ओरैनो जास्ट न'आव जानो आन्था खम परिमाननि एकदमबारे सोरबा बानायो सोरबा बानाया दा बेबोहाय माने जेरैबायदिनो नोंथाङा फोरमायदों नङा होमबा औ। हासुंङाव हाय एकदमबारे ना फोरानलायनाय मानाय बैफोरनिबो आथिखालाव गियान गैबाव गैया जोंनियावथ' नङा होमबा अराव फोराननो ओरै सान्दुं फोरान नाय नो। बेफोरबायदिजों खुनु खोथा गैलाया माने सोमोन्दो गैलाया माने बेफोरबायदिजों दा माने जोंना ओरैनो जास जानो। आनो आन्था माने एफा एनैखौ बानायनाय जायो। बेबो माने भयामाव सोनानै बानायनाय जायो आरोखि। दा बै फोरखौ बानायोब्लाबो माने गोथाव जि नाफामनि सुवद मोननाय गोदोनि बायदि नङा होमबा बेफोरखौ माने मोननो थाङा आरो जोंना जोंनि बानायनाय ओमफ्राय गोदोनि बानायनाय बुहुद फारागथि दं आरोखि
औ नंगौ नोंथां औ
अब्लाथ' नोंथां। खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दिनै नाफामनि सोमोन्दै सावरायलायनायनिजों आरो गोबांथार गियानबो मोननो हाबाय दा नङा होमबा नों बिथांमोननिखैजाय माबोरै नाफाम बानायनाय जायो। आरो जोंनिखोजाय माबोरै नाफाम बायनाय। अब्ला नोंथां आ नोंथांनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनि जि नाफामनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय गोबां गियान मोनबाय आरो। बे समावहाय आं नोंथांजों ओ बेखिनि सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आं गो गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद माने हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। थ अब्ला नोंथां बेखिनियावनो जों दोन'थलायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे अब्लाना नोंथां हामबायसै औ दे।